हेल' हेल'
औ
खोनादोंना?
खानादोंना?
औ खोनादों
अ बारा मोजां मोजां खोनायाखै गोसा गोसा
जाबाय जाबाय
अबाव दं दालाय
गामियाव
गामि आवना आस्सा ओंखामफोर जाबाय मा ओंख्रिमोन मा होनदो
दाव बे
दाव बेदर इमफ्राय मा होनदों
मैथाजों नाजों जल
मैथाजों नाजों जल ओमफ्राय दाव बेदर हेल'
औ नोंना खोनायानो
नेटआ बारा मोजां नाङाखै
खोनादों मा होनदो औ जाबाय आंबो लावजों दाावजोंमोन लावजों दाउजों। खोनादों?
औ'
उम! माबा न'निफ्रायनो लानानै फैखाबाय आं रुमावहा टिफिनाव एसे बेखौनो जाफैबाय। हारसिं संनानै जानो बायो एसे एसे बानाय मोनो। खोनादों?
दायो टाउनावनो दं। हारसिं आरो गाबोन फुङावहा- थांलायनोसै। थांलाय फैलाय बिदिनो सानफ्रोमबो जिउआव खामानिया उम! माथो खालामना थानो नङासै होनोमबा? दा बे गरम बोथोराव बिजनेसाबबो एसे डाउन जायो। खोनादों हेल' उम बिजनेसआबो एसे डाउन जायो दा दैज्लां बोथोर नालाय मानसिफोराबो गायनाय फुनायावहा ओंखारो टाउनाव मानसि थाया। थाखा फैसाया माने जेसां दं बेसो उल्था थांफिनो आरो। हा? खोनाखै! हेल' मा होनदां?
खोनायाखिसै!
औ खोनाबाय एबारै। मा होनदोंमोन?
एसे एनैआसो सोलियो।
सोलियो सोलिनायालाय एसे एसे एसे माने एसांबो सोलिद्रायि जाया आरो।
मा होनदों?
फुजियाखिसै?
नोंना बिजनेस मोनबेसे दं होनदों?
बिजनेस आ आंनियाथ' बे पार्लारनियानोसै बेयावनो जेनेबा टिसिंबो सोलियो नालाय। गरम बोथोरावहा बिथिं स्टुदेन्ट लाखिनाय जायो फेब्रुवारिनिफ्राय बिथिं सेप्तेम्बरसिम स्टुदेन्ट गोदान लाखियो आरो। बिसोरखौ फोरोंबाय थायो। सिननायफोरा एसे खम जायो कास्ट'मारा बेफोराव इसे फैयो आरो फोरोंनायावहा। जे एसे फै फैयो बेखौनो सोलिबाय थायो बेजोंनो आरो इथिं सिजेना बे फुजानि टाइमनिफ्राय सिजेन जायो। खोनादों? बेनिफ्राय दायोलाय गोदान स्टुडेन्ट हिसाबै एगार'जन दं। आरोबाव सिगाङावहा बिदिनो गलांबाय गुबुन गुबुन जायगायाव मावहैबाय बिब्दि आरो। मा होनदों?
खोनायाखै फैदोंमोन
बे समाव आङो माखासे दा बिसोरो बारग' जोबबाय। खोमा
औ बिसोर थांजोब्बाय, बिसोरो बहुद गोबाव जाबाय बिसोरो।
दा बिसोरनि दिउरिसना बेसे मास थायो?
मा होनदों?
बिथांमोनहा खै मास सोलोंनो गोनां जायो?
सोलोंनाया ओ नाइन्टि दे स नाइनटि देस बिसोरो सोलोंथारनांगोन आरो नाइनटि देसावबो बि सोरो जेनेबा ओ दोनै क्लास लायाखै बेखौ हमनाय जाया। माने नाइनटि देस आ क्लास लानायखौसो हमनाय जायो आरो। ओमफ्राय फार्स्टावनो टेन थावसेन टेन थावजेन होग्रोनांगोन बिसोरो ओनलाय। थार्टि देसाव टुइन्टि थावजेन लायो आङो।
टेन थावजेनखो होग्रोनाङो आरो
होनब्लाथ' मास मोनब्रैसो लानाङो
मास मोनथाम एसे बारो आरो नाइ
औ।
औ।
मालाबा मास मोनब्रैखौनो हमना
खोनायाखै।
अ मालाबा बन्द' थायो हिसाबै मा
बन्द' टाइमनिखौ हमनाय जाया आरो
औ औ।
बन्द' टाइमनिखोबा हमनाय जाया। ओमफ्राय बिथिं आरो नाइन्टि देसनि उनावबो जुदि बेयो रोंजोबाखैब्ला बेखौ लाखिबावनाय जायो आरो। सार्टिफिकेट होखांनायनि उ नावबो बेखौ लाखिफिननाय जायो आरो बिब्दि आरो आरो सोरबा बेयावनो मावोबा मावजायो।
सोरबा मावोब्ला ओ नोंनाव मावोब्ला जेनेबा एक्सपिरियेन्स मोनखानाय जासिगोन आरो।
औ आंनाव माव अब्ला माने एक्सपिरियेन्स मोनखानाय जायैसै आरो। ओरैनोबो जेनेबा अवान मान्थ सोलोंखांनायनि उनावनो सिन ओ कास्टमारनियावहाय सिननायनि एसे माबाखो एक्सपिरियेन्सखौ होलांखायो आरो
औ
गिनाय फोरा खारनायनि
दा नोङो बे बिजनेसखौ माब्लानिफ्राय मोने जागाय
आङो टु थावजेन सिक्सटिन सिक्सटिननि नि अक्ट'बर
होमबाथ'
हा?
अब्लाथ' गु बोसोरसआनो जाबाय नों जागाय
बोसोरानो जाबाय सिक्सटिन सेभेनटिन ओयटिन नाइनटिन टुइन्टि टुइन्टिवान टुइन्टिटु टुइनटिथ्रि टुइन्टि फर टुइन्टि फाइभ टुइन्टि सिक्स
सय सा त आत नौ द'स एग्र बार' बोसोर जाहैगोन नामा? एगार' र'ना बार' जागोन। नय न'
ओं
नय बोसोर न'
औ
औ नय बोसोर नय बोसोर बिदि जाहैगोन आरो उम मावनोलाय गाहाम खामानिया एसे दानि जुगावथ' ओ एसे स्टेेनडार्द लेभेलावहा मावनाय जायो नालाय एसे एसियाव थानानै सिननो मोनो आरो खोनादों औ एसे साफा सुफा खालामनानै थानो हानाय सुबिदा हायबाय आरो दानिया सिगांनि बायदि एसेबां हामद्रायि नंला। बेबायदि आरो
गावखौनो थाब थाब गाहाम नाङो आरोना
औ औ औ औ साफा ओं बेनो
माने थाब थाब सिनजाना एसे नि
उम दानिया बांसिन टेन देस फिफटिन देसवनो सिनजायो नालाय मान- सिफोरा माने गावनि लुक्सखौ एसे मेइेनटेेनस खामलाय थायो आरो
औ आंदिनो सत
औ औ बेबायदि आरो बेबायदि आरो आंनाया पारलारनि खामानिया
होमबालथाय जोंना फङाबो जाबाय नोंां
औ औ